हेलौ नों खोनादोंना?
हेलौ
हेल' नोथां औ खोनादोंना?
औ खोनादों ना?
औ खोनादों खोनादों।
औ। ओमफ्राय जोंहा टपिकखौ माइ गायनायनि सायाव लानोसै नामा?
औ नोंथां औ। औ दाथ' दैज्लां बोथोर नङा होनबा नोंथां?
औ औ औ ओम औ।
दा दैज्लां बोथोर सफैबाय माइ गायनाय जाबाय नङा होमबा।
औ
नोंथांमोननि गामियाव माइ गायबाय नामा?
औ जोंनि गामियावथ' दा गायथ'वाखै। औ खोनादों दे। ओमफाय दासो खोथिया फोदों आरो ना दैया एसे बुरजा जाना थायो नालाय जोंनिथिं लेट जायो माने।
उम
लानजायनिफ्राय दैया
लानजायनिफ्राय दैया जोंनिथिं बोहैबोयोनालाय औ
अ जोंहाय अखा एसे हाब्लानो जोंनि
आदसा आदसा जोंनावबो दासान्दि खोथियानो जौआखै नोंथां। खोथिया फोनायाबो बारा गोबाव जायाखै नालाय।
औ
बेखायनो जोंनावबो गायनाय जाथ'वाखै औ नोंथां। एसे लेद जायो।
औ ओमफ्राय बे नोंथाङा खो
औ।
खोथिया फोनाय बेफोरनि सोमोन्दै एसे बुंना होनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां।
दे बुंलाय।
औ खोथियाखौथ जोङो माइनिफ्राय माइज्लि दोनखायो नालाय नोंथां
औ।
बेनिफ्राय जेब्ला दैज्लां बोथोर सफै हाङो
औ।
अब्ला जोङो खोथियाखौ बेबायदिनो गोदोथ माइज्लिखआव सोनानै सोमोमोन आरो नोंथां
ओ औ
दाथ' गैला गैला। बेनिखायनो दा ओरैनो बस्थायाव सोनानै दैयाव सोमग्राना दोन नाय जायो आरो।
उम उम।
बेनिफ्राय सोमना दोननानै साननै बा सानथाम इयनाव बोखांनानै बे खोथिया खौ माइखौ गाजा बेरहोनो थाखाय ओ लाबोनानै एसे लखबनानै फेनलाना दोननाय जायो आरोखि।
उम उम।
ओमफ्राय फेनलाना दोननानै ओमफ्राय फोथाराव गोदोथ मोसौजों हा हाल हेवोमोन ना थाय दा ट्रेक्टरजोंसो हाल हेवो आरो
उम उम।
फाय ट्रेक्टरजों बिदिनो हाखौ एवग्लिनानै गोमोन खालामना लानानै हाब्रु बानायनानै
उम।
बेबायदिनो मैजों हाखौ बोनानै समान खा खालामना लानाय जायो आरो
उम।
ओमफ्राय समान खालामखांनानै बेबायदिनो हाब्रुआ बांद्राय जायोब्ला एसे नेथनानै फोनाय जायो आरो जेनबा खोथेया हायाव हाबजोबबा माने रोदाया गोलाव गोलाव जायो आरो
औ-औ
खौ एसे हाब्रु बारा जायोबा गोरा खालामनानै बेबायदिनो खोथियाखौ लांनानै फोहोयो आरो।
औ-औ उ-उ
दा फोनानै बेबायदिनो ओ खायफा खोथियाफोरा थाब जौवो। खायफा खोथियाफोरा थाब जौवा आरो।
औ बेफोरो माने हा गोरा आरो हा गुरिनि लानानै जायोना।
औ आथिखालावथ हासारबो बाहायो नोंथां। हासार होनानैबो
औ-औ।
गोजौ खालामो आरो।
औ।
दा माइ गायनायनि सोमोन्दै एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथाङा। जे खोथिया फोखांनायनि उनाव नाव
औ-औ-औ हागोन।
औ।
औ। बे बेबायदिनो खोथिया फोनाय बायदिनो माने माइ गायनायावबो नोङो दुब्लियाव एवना लाग्रोनांगौ जायो।
औ
माथि खालावथ मोसौजों हालेवला नालाय रावबो गासैबो ट्रेक्टरानो जाजोब्बाय बिदिनो ओ माइ गायनायाव सैसे सैनै सै लागै एवो आरो ना।
औ-औ
उम हाखौ गुन्दै खालामजोबो ओमफ्राय मैजों समान खालामसै खालामनानै ओमफ्राय बे खोथिया फोनायखौ
उम
नानै आथि सरना लाबोनानै गायफैनोसै आरो उ गायनायाबोथ' आजिखालि हाजिरासो ला
औ बांसिन हाजिरायानो जासै जायोमोन
खोथिया फुनाय
औ
उम आथिखालावथ' बेफोर आरो सावरि
गैला
उम हाजिरा
औ दा बांसिनानो न'खरावबो मानसिनि अनजिमायाबो खम थायो बेखायनो माने खायफाया हाजिरा लानो गोनां जायो आरोना
उम उम
बेनिफ्रायथ' जोबोर थाबनो गायखाङो आरो दानि
औ गायखाङो आथिखालाव थ आरो मेसिनबो ओंखारबाय नालाय बहाबा बहाबा जायगाफोराव लाबोबायानो खोमा उम
माइ हानायबो।
हानायबो औ
नि टेकनिकेल जौगाबाय आरोना।
उम उम। आथिखालाव बे माइ हानाया मेचिनजोंनो हाजोबो आरो।
औ।
उम नाखाबाय ओमफ्राय जायगायावनो हाखाबाय।
औ।
उम दे।
गोदोनि बायदि बेबायदि दांग्रि सरनानै रोग
औ रोगानानै लाबोनाय गैला गैला जायगायावनो हानोसै जायगायावनो नानोसै।
मोसौजोंसो मारा नायोमोन नालाय। गोदोनिया दाना मेसिनजोंनो गाससिबो जाजोबाय आरो।
उम उम। बिदिनोसै। ओमफ्राय सौनायाबोथ आथिखालाव माने सान्दुं सानदुंआव होआबाबो जायो माने सलार सिस्टेम दङ नालाय मोनसे
औ औ माइ सौनाय फैबाय डायरेक होखाबानो गुदुं जानानै गावनो ओंखारबोयो माने औ
उम
गोबां बेबायदिनो आबादनि थाखाय गोबां आबाद मावनो दोरोङारि गोदान मुगानि आइजें आयला ओ खारबाय आरोना नोंथां
बाय ओंखारबाय
गोदो मानसिया बोलोजों मावोमोन दा मेसिनानो ओम बेफोरखौ माने मावनानै होजोबो आरो
दा माने सोलो सोलो आरो मेलेमजों बाहायो आरो ना
औ नोंथां
उम आथिखालाव आरो फैसानिबो फैसा फैसा नांगौ जाखा नालाय
औ बेबायदिनो बेफोर मेसिन उम दैज्लांनि थाखाय हाजिरा ट्रेक्टर हालेएवनाय बेफोरनि थाखाय आलादा फैसा दा दोनखा
औ दोनखावनांगौ जायो औ ओम टेक्टरखौ नांखागौ नालाय ट्रेक्टर ओमफ्राय माइ गायनो हाजि जिरा
औ नआव ट्रेक्टर थाबाथ बारा सिन्था गैला दा नआव ट्रेक्टर गैयाबा गुबुननिखौ लाबोनानै एवफैनो गोनां जायो आरो
जायो जायो
दा आथिखालाव माइ माइनि माइ दिहुननायनि आदबाबो सोलायबाय नालाय हासार हासार होनानै बेबायदिनो बिगायावनो गोबां मन माइदि हमनो हायो आरोना।
ओमफ्राय नोंथां नै जोंहा समाबो जाबाय। उनाव सम मोनब्लाथाय रायलायनोसै नामा?
औ नोंथां। दसे दंबावो नोंथां। खोनादोंना?
देलाय बुंलाय।
दसे दंबावो एसे
ओ बुंलाय।
औ। दे नोंथां बिदिब्ला।
औ औ मोजाङै रायज्लायसिगोन दे औ दे। गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम।
औ नोंथां।